हेलौ औ नोंथा हेलौ
अ नोंथां नोंथांखौ फन खामनायनि जाहोनानो जाबाय
नोंथांजों दसे सम दावबायनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन सावरायजागोन ना? नोंथां औ औ सावरायजागोन दे।
औ नोंथाङा दावबायनायनि सायाव माबाफोर जेनेबा
जेनेबा बहाबाफोर दावबायबाय नामा?
अ दावबायनायालाय दावबायबाय ओ इदिनो आङो दावबायनोनो मोजां मोनखायो।
नोंगौ नोंथां।
जोंहा दावबायनायनि गेजेरजों जोंनि गोसो मेलेमफोराबो सान्थि मोनो नङा होमबा।
नोंगौ नोंथां थारैनो।
मिथिंगानि समायना-रमायना महरफोरखौ नायनानै ओ गोसोफ्रा मोजां मोनो।
नंगौ नोंथां।
दावबायनायनि गेजेरजों आरो जोङो गोबां ओ बाथ्राफोरबो मिथिनो मो नो मिथिनो गोनां खोथाफोर ओ मिथिनो मोनो।
औ नोंथां।
ओ नोंथाङा बेरायनायनि सायाव दावबायनायनि सायाव मा बुंनो सानो?
नोंगौ नोंथां थारैनो जोङो दावबायनाया जोबोद गोनांथार होननानै सानो। दावबायनायाथ' जोंनिया गुबुन गोजान गोजान जायगायावबो थाङो। खायफाया खाथियाव थाङो।
औ बिदिनो जोङो जुदि खाथियावनो थाङो।
अब्ला जोङो बाइक
बाइकफोरदो थांबाथाय जोबोद मोजां जायो नोंथां।
मानो होनबा बै जायगाखौ जोङो लामा लामा थांनायाव लामानि जि नुथाय बेखौ जोङो मोजाङैनो नुनो मो
ङैनो नुनो मोनो।
औ औ।
औ नंगौ नोंथां।
उम। खोनादोंना नोंथाङा? ओं खोनादों दे।
औ आरो जों गोजान जायगाफोराव थाङोबाथ' बिदिनो जोङो रेलगारिजों थांनाय जायो।
औ।
कारफोरजों औ बासदोबो कारजोंबो थाङो। आरो उरां जाहाजफोरजोंबो दोङो थांनाय नुनो मोनो। औ नों थां बै थां गोजानफोराव थांनोबाथाय जोङो गावजों लोगोसे बायदिसिना
बे बायदिसिना मुवाफोरखौ लांफानाया जोबोद गोनां जायो होननानै सानो नोंथां।
औ। जेनेबा जोङो गाननाय-जोमनायफोरखो लांफानांगौ जायो।
लांफानांगौ जायो औ।
आरो लामाफोराव जोंनो ओंखामफोर उखैब्ला जानो थाखाय जोङो हमलाबाय
जोंङो हमलाबाय माबाफोर जाग्रा मुवा लांफानांगौ जायो।
दैफोरखौबो लांफानांगौ जायो। आरो बायदिसिना जेनेबा बै जायगायाव थांनानै
याव थांनानै जोंनिया
माबाफोर लोमजानायफोर जायोब्लाथाय बैफोरनिफ्राय जोङो संरैखा
संरैखा मोननो थाखाय
मुलिफोरखौ लांफाबो लामफाबा जोबोद साबसिन मोजां जायो।
मोजां होननानै सानो नोंथां नंगौ नंगौ नंगौ।
औ नों नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंनो हागोन ना जेनेबा गोजान जायगाफोराव थांबाथाय
गाफोराव थांबाथाय जोङो मा मा मुवाफोरखौ जोङो लफानांग गौ आरोबाव। औ नंगौ नोंथां ओ जोंहा नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो बेफोरबायदिनो जेनेबा जाग्रानिफ्राय लानानै ओ बायदि मुवा बेसादफोर लाफानो गोनां जायो जोङो गावनि नांगौ बायदि दै ओ सि जोमानो होन बा बिदिनो जानाय लोंनाय आरो बेफोरनि बादैबो जोंहा माखासे मुवाफोर दं जायखौ जोंनो गोनांथार जायो आथिखा खालाव दावबायनायावहाय बिदिनो
नंगौ नोंथां।
गावनि जेनेबा आइडेन्टित कार्डफोर लाफानो गोनां जायो। बेफोर थायोबा जोंहा बारा एसे
नोंथांनि माथोखौ बारा खोनानो मोनाखै।
औ हेल'। खोनादों ना? औ एबार खोनादों नोंथां औ खोनादों औ। जोंहा माने
जाग्रा मुवाफोरखौ लाफानायनि अनगायैबो इदिनो ओ आइडेटिनटि आइडेन्टिटि कार्डफोरबो लाफानो गोनां जायो। आथिखालनि दावबायनाय बा बहाबा थांनायफोराव जोंहा बेयो गोनांथार।
बेखौ लायोब्लासो जोङो बहाबा जेनेबा मानायफोरावहाय बेफोरो जेबो प्रब्लेम जाया।
नोंगौ नोंथां।
अनगायैबो जोंहा गाहायै ओ दावबायनायावहाय रां खान्थिया गाहाय बिफाव लायो नङा होमबा? जोङो रांखावरि गैयाब्ला जों जेरावबो
हान्थिनाय बेफोरखौ खालामनो हाया जायो जों
जायहा रांखावरि दङ बिसोरसो गोजान गोजान जायगायाव दावबायनाय मानायखौ हायो। हायो नाथाय जायहा रांखावरि गैया बेसोरथ' जेनबा सानबाबो लुबैबाबोथ' बिसोरो थांनो हाया जायो नङा होमबा?
नोंगौ नोंथां थारैनो नोंथांमोननि जायगायाव बेबायदि दावबायनो हाथावना माबाफोर जायगा दङ नामा नोंथां?
थां औ दङ दंनाया नोंथां जों बेफोरावनो थांनानै नै दावबायहैनाय
जोंनि बिदिनो खाथि खाला जायगायावनो जोङो दावबायहैयो आरो।
औ नोंगौ नोंथा। थारैनो जोङो खाथि खाला जायगाफोरावबो दावबायनानै जोबोद मोजां मोनो।
बहुद मोजां मोनो नोंथां ओं।
बैफोर जायगायाव थांनानै हमना लाबाय जोंनिया हाजोफोर दङब्ला बा हाजोफोर थानाय जायगाफोरावबो जोङो बे नायनानै जोबोद मोजां मोनो मानो होनबा जोंनिया हाजोफोरनि
हाजोफोरनि समायना महर
आरो बेवहाय जोङो बिफां- लाइफां बायदिसिना नुनो मोनो आरो बेनि अनगायैबो बायदि रोखोमनि
बायदि रोखोमनि जिब जुनार एबा दाउसिन दाउलाफोरखौ नुनो मोनो।
औ जायखौ नुनानै जोंनि गोसोआ माने गोजोननाय
मोनो आरो नोंथां।
नोंगौ नोंथाङा मोजां खोथाखौनो रायखांदों। जोंना बेफोरबायदि बे हाजो सेर, दैमा सेर बेफोरबायदियाव थाङोबा जोंहा जायो नङा होमबा। जोंहा
नंगौ
खम खरसाहालागै थांनानै दावबायना फैनो हायो आरो मोजाङै बेबायदि मिथिंगायारि नुथायखौ नुयोब्ला
नोंगौ नोंथां थारैनो।
औ नोंथाङा गावनि दावबायनायनि ए एक्सपिरियेन्सनि बागै एसे फोरमायगोन नामा? नंगौ नोंथां थारैनो जोङो ओ आं दावबायनायनि बागै बुंनो ओ
थाङो अब्ला बेखौ बुंनायदि जोङो गोजान जायगायाव थांनाय हमना लाबाय
लाबाइ
औ बे सोनाब
सोनाब ओम सोनाब
सोनाबथिंजाय थांनायाव ओ
ओ
बेवहाय थांनानै जेनेबा
बा
बेवहाय
औ बेवहाय थानाय जायगाफोरखौथ' नुनो मोनो। ओं ओं लोगोसे बैयाव थानाय सुबुंफोरजोंबो सावरायनो मोनो।
बायदि रोखोमनि मिथियै बाथ्राफोरखौ बैयाव थांनानै मिथिनो मोनो। आरो जानाय लोंनायाव बुंनो थाङोब्ला जोंनि जि जायगायाव
जि जायगायाव जानाय-लोंनाय जायो ओं बैनि
ओ बैहाय माने एसे आलादायै जायो। बैफोरनि जानाय लोंनाय
जानाय लोंनाय आरो बै-'
बे लोंनाय मुवाफोरखौ माबायसा बानायो बैफोरखौबो मिथिनो
मिथिनो मोनो ओं ओं लोगोसे औ नंगौ नोंथां। जोङो औ बैयाव माबैसानि थानानै माने औ
अ सुबुंफोरजों गोरोबना थानांगौ बेफोरनि बागै मिथिनो मोनो।
मिथिनो मोनो।
नंगौ औ जोङो
बिदिनो खाथि खाथे खाथि खालायाव थानाय सुबुंफोरनि बागैबो जोंहा ओ मिथिनो मोनो औ बेबायदि दावबायोब्ला ओ इसोरनि जा नाय थानाय हारिमु आसार खान्थि बेफोरनि बागैबो जोंङो ओ मिथिनो मोननाय जायो आरो नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां थारैनो
ओ जोङो बेबायदिनो जानाय लोंनायखौबो ओ जानाय लोंनायाबो बे बेलायावनो जोंहा सोलाय सोल' जायो बिसोरबो ओ गुबुना जोंनि जायगायाव दावयोबा जोंनि जानाय लोंनाय खौ मोनजागोन आरो जोङो गुबुनाव दावबायहैबा जों गुबुननि जानाय लोंनायखौ ओ मोनजाहैगोन बेफोरा माने जानाय लोंनायाबो सोलाय सोल' जाहैयो आरो आरो मोजांबो नाङो बिदिनो जुदि लोगोफोरजों जयैनो ओंखारलांनो मोनोब्ला उम गोसोफोरखौ मोजां मोनो
नंगौ नों
नंगौ नोंथां थारैनो औ
औ बिदिनो जोंङो दावबायनायखौ बोसोराव हायोबा जोंङो जे खेबनै खेबथाम बिदिनो जोंङो दावबायनो थांनांगौ मानो होनबा जोंनिया गोबां खामानि थायो बैफोर खामानि जों जोंङो गावनि गोसोफोरखौ गोलोद मोननानै थायो जोंङो जेब्ला गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव दावबायहैयो अब्लाथाय जोंङो गोसोफोरखौ
गोसोफोरखौ गोजोननाय मोनो
औ रेजें मोनो बेनिखायनो जोंङो दावबायनाया गोनांथार होना
गोनांथार होननानै सानो नोंथां नोंथाङा मा सानो बेनि सायाव औ नोंथाङा बुंनाय बायदिनो आंनिफ्रायबो बेखौनो मोननो हागोन। ओ मानो होनबा जोंनि ओ गोसोफोरा ओ सब ताइमावनो एखे रोखोमै थाया नंङा होमबा माब्लाबा बिदिनो दुखु मालाबा सुखु बेफोरबायदिनो जुदि जोंङो फेमिलि ट्रिप बा फ्रेन्स फोरजों बेरायहैनाय बिदि खालामोब्ला जोंहा गोबां ओ मोजां मोनो आरो जोंनि देहानि थाखायबो बेयो मुलाम्फा गोनां होननानै आंबो सानो आरो दायो बिदिब्ला दोनथ'नोसै होनबा नंङा होमबा नोंथां जोंहा टाइमाबबो जानानै दं नोंथां थारैनो औ गोजोनथों नोंथां